हेल' खोनादोंना नोंथां औ गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय
नोंगौ बिदिबा जोङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांजों फन खालामनाय जादों
औ औ औ सावरायनो हागोन दे आं सम दंखायो
नोंगौ नोंथां गोदोनि जिथुनाखि माइ आबाद मावनाय बा दानि माइ आबाद मावनाय खौ नोंथाङा माबायदि फाराग नुनो मोनो बेनि सायाव एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओ गोदोनि आबाद माइ आबाद मावनाय आरो दानि माइ आबाद मावनायनि सायावथ' आं गोबां फारागखौ नुनो मोनदों आरो ओ फाराग होननानै बुङोब्ला आङो एसे फोरमायना होगोनसै ओ गोदोनि दिनावथ' ओ माइखो फोनाय जायोमोन बुंनो थाङोब्ला आरो बेनि बेनि टि उनावहाय ओ जोंनिथिं आरो आं नुनायाव मानि रन- जित माइ गायनाय समाव ओ गिबियावनो खोथियाखौ फोखांनानै बेखौ फुनानै ओ खासिया गायनानै दोननाय जायोमोन आरो बेनि उनावसो आरो बेखौ फिन खेब खनसेबाव फुनानैसो गायफिननाय जायो ओमफ्राय दा नाथाय जोंनियाव बिदि खालामलिया आरो खनसेनो खोथियाखौ फोबाय ओ खनसेनो फुनानै बेखौनो गायफिनबाय आरो बिदि खालामो ओमफ्राय गोदोनि माइ गायनायावथ' ओ जोंनि बर'फ्रा गासिबो मोसौजोंनो हालेवनानै गायनायखौ नुयोमोन जोङो
औ
ओ गोबाव समहा लागै नाथाय दा बेनि उलथायै ट्रेक्टरजों हालेवनानै साननै सानथामनि गेजेरावनो फोजोबनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ औ
औ ओ बिदिनो मारा होनाय समावबो गोदोनिया मोसौजों माराखौ होनाय जायोमोन आरो आरो सोरबाबा ओ दैेखररिं बा मायावबा बुनानै जिगाबनिफ्राय माइखौ आलादा खालामोमोनआरो आरो बिनि उल्थायै दा दानि माइ आबाद मावनाय मावनानै ओ दिहुननायाव मारा होनाया सोरबा सोरबा ट्रेक्टरजों माराखौ होयो बा आरो दा जे खनसेनो माइ बजाखौ ओ मिचिनाव सोनानै ओ मारा होग्रा मिचिनाव होनाय जायो आरो दा
नंगौ
औ बेफोरजों दा उम माखासे जिसोसो समाबो ओ थोलायैनि जाहोनाव उम मिचिनखौ बाहायनांगौ जानानै फैबाय आरो दा
नंगौ
उम दा नोंथाङा माबायदि नुदों गोदोनि माइ आबाद आरो दानि माइ आबाद? खौ
नंगौ नोंथां गोदोनि माइ आबाद होननानै बुङो बुथा जों खोनानो मोनदों एबा जोंङो नुनो मोनाखै बा नुनो नुबोस्लाबासै खोनानो मोनदों नंगौ आबै आबौमोना आसु माइ आबाद मावोमोन एबा गोबां बिगायै बिगा आसु माइ आबाद मावोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों नाथाय नाथाय जों बैफोर आबादखौ जोंङो मावनायखौ जों नुुबोनो मो नुबोस्लाबासै थेवबो जों खोनानो मोन्दों । गोदोनि दिनाव ओरैनो नैजि थामजि बिदिनो जिबा बिगा गाहाम आबाद मावनानै मावोमोन होननानै जों खोनानो मोन दों नंगौ गोदोनि दिनाव नों थांङा बुंखांलायबाय बुंखांबाय गोदोनि दिनाव माने जोंङो बेफोरबायदि टेकनिकेल मुगाजों जोंङो दिनैनि बायदि जों आबाद मावोमोन एबा गोदो जोंङो गोदो दो जों मोसौजों आबाद मावनानै मोसौजोंनो जोंङो हालेवनानै मोसौजोंनो जों आबाद मावोमोन गासैबो बिथिङावनो नाथाय जों दिनैनि दिनाव जों गोबां सोलायनायखौ जों नु नुनो मोनदों जों गोदो मा आबाद मावो होनना बुङोबाथाय गोदोनि दिनाव आबै आबौमोना आसु थिलियाव माखासे हाग्रा दांनायनि बाथ्राफोरखौ जोंङो खोनानो मोन्दों जेरै आस्रु थिलियाव बिदिनो गोबां हाग्रा जायोबाथाय बे आसल थिलियाव हाग्राखौ बिथांमोना आखाइजों फुनाय फुयोमोन होननाय जों बे समाव खोनानो मोनदों नाथाय जोंङो दिनैनि दिनाव आसु आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनला जोंनि जिथुनाखि गोदान आदबजों उमहो जिथु दिहुनजानाय माखासे माइफोर जायजों समजों गोरोब समजों समजों गोरोबनानै मावनांगौ जायो बै आबादफोरखौसो दिनैनि दिनाव जोंङो मावनाय जायो एबा बांसिनै लाब जानाय आबादखौ जोंङो मावनाय जायो आरो जेनेबा गोदोनि दिनावथ' आस्रम माइया एसेबां जिथुनाखि फिथाइ थायामोन होननाय आं खोनानो मोनदों एसेबां जायामोन होननाय खोनानो मोनदों नाथाय दिनैनि दिनाव माखासे दिनै खम हायावनो जेनेबा गोबां माइ मोननाय बेफोर माइखौसो दिनैनि दिनाव जों गायनायखौ नुनो मोनदों नंगौ जों दिनैनि दिननि आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथाय जों दिनैनि दिनाव जों माखासे जि जिहेथु दा दैज्लां बोथो थोर जोंनि आबाद माइ आबाद होननानै बुङोबा दिनै बर'फोरनि थाखाय मोनसे एंगारहायै बाहागो होननानै बुंनांगोन जोङो माइ आबादखौ जों एबा जोंनि बर' हिसाबै जोङो जों मावबोआखै बा जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां जों मावनायखौ नुनो मोनो दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो दा आबाद बोथोरफोराव गोबां मुखुब जानानै थानायखौ जों नुनो मोनदों एबा गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों नोंगौ आबाद होननानै बुङोबा माइ आबाद होननानै बुंङोबा जोंनिथिं जों रन्जित माइखो होननानै जायखौ जों बुङो बेखौ जों मावनाय जायो जेरै रजिङा रन्जना माइ होननानै बुङो जों बे आबादखौ जों मावनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो माइब्रा माइ जायखौ जोङो मागोआव जोङो फिथा जायो
औ
बे आबादखौ जों मावनाय जायो थिग बेफोरबायदिनो जोङो आबादखौ मावथाङो थारमाने रन्जना होननानै जों जिखुनु आबाद बुङो बे आबादाव जों मैया दाख्लै सो ओंखारनायबा खम हायावनो गोबां माइ मोननाय आबाद लोगोसे गोरोबनानै जों गायनांगौ जायो नाथाय जों समजों लोगोसे जुदि जों माइ बे आबादखौ मावनो हाया अब्ला जोङो बे बे आबादनिफ्राय जों जों माखासे फिथाइखौ जों मोनदांफेरा बा फिथाइ मोननाया खम जायो जायनि जाहोनाव जों अखाफोर खौ जों बोथोरखौ नायालासिनो माखासे सुबिदानि गेजेरजों जोङो आबादफोरखौ बा माइ आबादखौ मावनाय जायो जिथु नोंथाङा बुंलांखाबाय गोदो दोनि दिनाव जोङो बेफोरबायदिनो मोसौजों हालेवनानै जों आबाद मावोमोन नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव जों मोसौखौ नुनो मोनला माखासे जोंनि माखासे ट्रेक्टरफोरजों मेचिनफोरजों जों हालेवनानै जों माइ गायनायखौ नुनो मोनो नोंगौ गोदोनि आरो दानि फारागखौनो जोंनि फारागखौ नुनो मोनदों गोदोनि दिनाव जों आबै आबौमोना नेचारेल एबा हायावनो जेबो होआलासिनो बिथांमोना माइ आबादफोरखौ मावोमोन होननाय जेंखाङानो मोन्दों हाग्राफोरखौ इसे इसस्रांना आखाइदोंनो फुयोमोन होननाय जों खोनानो मोन्दों नाथाय जों दानि दिनाव जोङो माइ आबाद मावनोबा जों गोबां मेडिसिनफोर बा गोबां रासायनारिक हासारखौ जों बायनायखौ जों दिनै दिननो नुगासिनो दङ बा नुनो मोनदों नंगौ जोङो रासायनारि हासार होननानै बुङोबा जिहेथु जोंनाव मोसौदों जों गोदो हालौवोमोन जों दिनैनि दिनाव मोस सौफोरजों नुनो मोनला जायनि जाहोनाव फोथार बारिफोराव जों मोसौ गैला जायनि जाहोनाव फोथार बारिफोरबो आबाद फोथारा हाग्रा जालांनायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव जायनि जाहोनाव फोथार बारियाव हासार गैयैनि जाहोनाव माइनि जिथुनाखि माइ माइया गोबां जायोमोनोबा दा माइनि इसे आबादखौ एसे खम जानायखौ बि लेहोम जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे समाव माइ आबादफोरखौ नंगौ जायनि जाहोनाव जों हासार गैयैनि थाखाय गो हासार गैयिनि थाखाय एबा गोबोरखि गैयिनि थाखाय जों माखासे रासायनारि हासारबो बाहायनांगौ जादों जेरै जोङो दिपि इउरिया बेफोरखौ जोङो होनानै जोंनि माखासे आबादफोर बे आबादखौ जोङो मोजां खालामनांगौ जादों जायनि जाहोनाव जों माखासे जों जों सि मोगा मोगि जानो गोनां जादों जोंनि जिथुनाखि हा बे हायाबो माने एसे गाज्रि जालांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो जिथुं रासायनारि हासार होयोब्लाथाय जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि थेख फोद दाहालहोना मोदे जोंनि जाहोनाव जोङो हायाव माखासे जोंना हासारफोर थायो जेरै जोङो खाससि होनांगोन फस्र माफोर बुंनांगोन माखासे हायाव
औ
एम्फौ एनला थायो बै एम्फौ एनलाफोरा माखसे जोंनि ट्रेक्टरफोरजों हेवोबाथाय हेवथार जानानै माखा से थैजो माने थैजोबो आरो माखासे हानि माबाफोरा बेखौ माने बेफोर बे बेनि थाखाय माने हासारफोराव खम जालाङोबा हाया एसे गाज्रि जालांनायखौबो बे समाव नुनो मोनदों आरो हाफोर गायस हायो हाखौ गायजेननायखौ जायनि जाहोनाव जोंङो माइखौ गायखांनाय लोगो लोगो जोङो माखासे जिबा सान बा थामजि सानसोनि गेजेराव जों माखासे केनिकेल बेनिगेजेर जों आबादा मोजां जानांगौनि थाखाय जोंङो माखासे बासायनारि हासार सारो जायनि जाहोनाव हासारखौ खारखांनायनि उनाव जोंङो जेब्ला दान मोनसे सो जायो अब्ला जेब्ला आबाद फोथोराव जेब्ला हाग्रा जायो बे हाग्राखौ जोंङो माखासे मेडिसिन लानानै जोंङो लानानै जोंङो सा सारनाय जायो जाहाथे हाग्राया थैनायनि थाखाय आरो नाथाय जों गोदोनि दिनाव नुयोमोन जे जों आखाइजों दांनायखौ जों आखाइजों फुनानै गारहरनायखौ नुनो मोनो नाथाय दिनैनि दिन नाव जोंङो माखासे जों जुम गोरोबनांगौनि थाखाय समा थोयैनि थाखाय जोंङो माखासे मुलिफोर माने बाहायनाय जायो जेनि जाहोनाव जोंङो खम खरसावनो जों गयो होनबा खम खरसायावनो गयोबा समनि आंखालाव नंगौ आखाइजों जों माइ हायोमोन नाथाय जों दिनैनि दिनाव आखाइजों माइ हानायखौ जों नुनो मोनला माखासे जोंनि मेसिनफोर जायफोर मेसिनफोरा माने डायरेक्ट हानानैनो नालांखानायखाय रखमबादि जायो आरो सोरबाफा न'आवबो लाबोनानै जिखुनु मारा होयो मेचिनजों डाइरेक्ट मिसिङावनो सोखानानै जों दांग्रैयैनो जोंङो नानाय जायो थिग बेबायदिनो जों गोदोनि दिनाव जोंङो मारा होयोबाथाय जों गोदोनि दिनाव गोबां सम लायोमोन जिबा सान नैजि सान गाहाम जों मारा होयो मोसौजों मारा होयोबाथाय बेदि सम लायोमोन नाथाय जों दिनैनि दिनाव सानसेयैनो जोंङो सानसेनि बोसोरसेनि जानाय आदारखौ जों बुथुम जोंङो बुथुमनो थाखाय जोंङो सि सानसेयावनो जोंङो मावनायखौ नुनो मोनदों आरो दिनै सानसेनि गेजेरावनो जोंङो गोबां बिगा बिगा हानि जिथुनाखि माइ बे माइखौ जोंङो सानसेयावनो नानानै जों निजिनो भाख्रिफोराव सोनो हायोमोन आरो नाथाय गोदोनि दिनाव जोंङो माखासेखौनो सम बोथोरखौ जोंनि नायनांगौ जायोमोन । बोथोरखौ जोङो नायनानै माइफोरखौ नानो गोनां जायोमोन बोथोरखौ नायनानै माखासे माइफोरा गाज्रि जालांनो हमोमोन मेचिन गोयैनि जाहोनाव मोसौजों नानांगौ जायोमोन दा बिनि थाखायनो गोदोनि सम दानि सम गोबां सोलायबाय गोदो टाइम लायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो सानसेयावनो गासै खामानिखौ मावनो हासै होननानै बे समाव बुं-बुंगोन नाथाय जोंङो दि गोदो माइ गायोबा नाथाय जों दि नैनि गेजेराव टेकनिकेल मुगायाव जोंङो माखासे आदब खायदा मेसिनफोरजों माइ गायनायफोरखौबो जों बे समाव नुगासिनो दङ एबा नुनो मोन्दों नोंथां । नंगौ नोंथां जोङा समा जानानै फैबायमोन नों थांजों रायलाय मोननानै जोबोद गोजोन्नाय मोनदों इयुन समाव नोंथांदो बेबायदिनो रायलायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथि नाय जाबाय ।
औ दे नोंथांनिसिमबो मिजिंथिनाय थाबाय ।
औ ।